हेलौ उम औ नोंथाङ खोनादों ने उम दे अब्ला जो जोङो दिनैनि बे सावरायनाय मेलाव बे साव सावरायनायाव जोङो टपिकखौ ला जों देहा फाहामसालि हो इंराजियाव ब्ला इंलिस दाबा जाय थोनो हस्पिटाल बुंनाय जायो। जों बिनि सायाव रायलायनो थिनाव हागोन न रायलायनो
औ हागोन नोंथां हागोन।
देहा फाहामसालि होननानै बुङोब्ला जोङो सरासन अं सनस्रायै बा गुरैब बाथ्रा सादारन रावा जुदि बुङोब्ला देहा फालाम फाहामसालिआ जाबाय मोनसे जायगा मोनसे
औ औ।
मोनसे जायगा जेराव मानसिफ्रा गावनि बेमारफोर जायोब्ला गावनि लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बेयाव थांनानै गावनि देहाफ बिदि डक्टरसनि मदद लानानै जि ओयो ट्रिटमेन्ट लायो जे फाहाम सालियाव फाहामथायखो लाबो। थायो एबा गावनि देहानि मोजांनि था थाखाय जे मुलिफोरखौ जायो। जि जि देहानि थाखाय दब। डदफोरा नायो मोजाङै नायो।
औ।
बेखोनथ। देहा फाहामसालि होननानै बुंनाय जायो बा हस्पिटोल बुंनाय जायो जेर हो जोंनि देहाखौ फाहामो जेरावनो जोंनि देहानि गासै बिथिंखौ नायनो हायो मा
औ औ नोंथां औ।
जों अप'रेसननि निफ्राय लानानै इतादि बेबायदि गोबां बेबायदि जोंहा बेमारफोर जायोब्ला जोंङो बे देहा फाहामसा सालियाव जों थाङो आरो जों देहाफोरखौ फाहामथाय लायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथांनि फ्राय माने ओ सोदोबखौ मोजां खोनायाखै माने बेकग्राउ आव एसे आवाज
आतसा आतसा आतचा दायलाय खोना दायलाय खोनाबाय न? फेननि फेननि आवाज मोन खोमा। ओ दायो जोंङो होमब्ला मिथिबाय देहा फाहामसालि माखौ बुङो। नङास से जेरावनोखि गावनि देहाखौ फाहामहैयो आरो बेखौनो जोंङो देहा फाहामसालि होननानै बुङो जेेरावनिखि मानसिफोरखौ लाखिनाय बेबस्था दङ हरसेबो बिदि हरसे हरनै लाखिनाय बेबस्था आरो मोजांहै मानसि फोरनि देहाखौ नायो बा एबा जोंनि खुनु ओ बे आखाय फोराव गोलैनानै जे दोलाबनाय आखाइ बायनाय जिखुनु जोंनि देहाखौ फाहामो आरो बेयाव खो देहा फाहामसालि होननानै बुंनाय जायो होननानै जों मिथिबाय। दायो जोंहा बेबायदिनो गो बां देहा फाहामसालिफोरा रोखोमनि थायो जेरै जोङो सोर सरकारनि देहा फाहामसालि थायो आरो बेबायदि बेक्तिगथा प्राइभेट बेबायदि देहा फाहामसालि थायो आरो जोंफोरो नायोब्ला नुनो मोनो बे सरकारि देहा फाहामसालिफोराव बे सोरखारनि जि जिथु देहा फाहामसालि दोङो बेफोराव गासै नुनाय नैबे जोंनि फिसा फिसा पि एत सि फोराव बेबायदि गासै देहा देहानि माबाखौ नायजोबनो हाया बेनि थाखाय जोङो बेबायदि गिदिर गिदिर देहा फाहामसालिफोराव थांनांगौ जायो जेरै गुवाहाटिफोराव बुङोब्ला जि एम इएदस दङ। तेजपुराव दङब्ला जोंहा टि एम सि फेस बे दंङ बे बेबानो गिदि गिदेराव जों थांनो गोनां जायो आरो बेयावबो मालाबा समाव भिर मानसिफोर बांद्राय जानानैखाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदि प्राइभेट हस्पिताल एबा देहा फाहामसालिखौबो ओ मदद लानो गोनां जायो बिसोरनि जायनि जाहोनाव बिसोरनि बेबायदि प्राइभेट हस्पिटालफोराव थाबैनो देहा खौ नायनो हायो थाबैनो ट्रिटमेन्ट पिस स्टार खालामनो हायो बा जागाय जेननो हायो बेनिखायनो ओ प्राइभेट बेबायदि देहा फाहामसालिफ्रावबो गोबां बेबादिनो ओ नायजानो गोनां जायो आरो आङो नोंथांनोबो बे सु ‌ समायाव समखौ होनो नागिरदों देहा फाहामसालिनि बिसय नोंथाङा मा मिथियो बिनि थाङा माबायदिहै बिनि गासै देहा फाहामसालिया मा बुस्थु बेफोर गासैखौबो जुदि फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन। आरो आङो उनाव बिनि आरोबाव बुंबावगोन होननानै आसा खालामदों जे आं दायो नोंनो बेबायदि सम होग्रोनाय जाबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो बुंफुरनायनि सम होनायनि थाखाय।
उम।
थाङा बुंदों देहा फाहामलिखौ जों टप बा टपिक हिसाबै लादों। नङा होमबा नोंथां? औ दा बेनि बागैनो आं एसे बुं फुरना होनोसै। जेरै नोंथाङानो जेनेबा बुंदों जे देहा फाहामसा लियाव जों गावनि देहाखौ बा सावस्रिखौ जोङो बेमार आजार जायोब्ला जों नायजानो थाङो नङा होमबा नोंथां? बिदि माने देहा फाहामसालियाव जेनेबा ओरैबायदि मोनसे जाय दा जेराव माने ओ बे खौ नायबिजिरनानैसो जोंहा माने जों बानायनानै थि खालामना दोन खानाय जे मा बेमारावबा मा जा जायोब्ला जोङो माबायदि ट्रिटमेन्ट बा माबायदि अपारेशनखौ खालामनांगौबा मा बेरामाव जों जेनेबा माबाय दि ओ मुलिफोरखौ जों होबा जेनेबा जोंनि बेरामा बेमार आजारा‌ हामगोन। जोंहा बेखौ माने थि खालामखानाय थायो नङा होमबा नोंथां? बेखौ माने जिबायदि मुलिखौ जायोब्ला जोंनि‌ देहाया हामगोन बा जेरैबा दि जोंनि देहायाव जों लोरबां जायोब्ला जों माबायदि मुलिखौ जानांगौ बे खौ माने गासैखौबो माने देहा फाहामसालियाव थांनानै नायजायोब्ला जों माने मोन्थिनो मोनो। आरो बेफोराव माने देहा फाहामगिरिफोराबो गासै माने ओ फम जिखिनि नां गौ माने गियान बा जिखिनि ओ माने बिजाब बा गाव फरायनानै मोननाय बा जिखिनि नांगौखिनि गियान बेखौ लानानैसो बिसोरो माने बेमारिखौ नायो। नोङा होमबा नोंथां? औ दा माने बे जोंनि देहा फाहामनाय फाहामनायजों लोगोसे माने जोंनि बे हादोरखौबो माने जौगानायाव मोजां माने देहा फाहामथाइफोरा जोंनि हादोरखौ जौगानायाव बा जोंनि हादोरनि आइखौ जौगानायाव जोंखौ मदद खालामो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
मदद खालामो माने जोंहा माने जोंनि देहाजों लोगोसे जोंहा माने जोंनि हादोर आरो जोंनि थानाय जानाय लोंनाय गासै बिथिङावनो जोंखौ मदद खालामो नङा होमबा नोंथां औ लोगोसे जोंहा माने जोंनि सिगां माने गोदो समाव जोंहा बेफोरबायदि माने रोंगौथि गैयिनि थाखाय गोबां सुबुङा माने गावनि जिउखौ माने खोमाना लानो गोनां जादों नङामोन नोंथां औ नाथाय दानि जुगाव जे मानसि सुबुंफोरनि जौगानाय साननाय हनाय जौगानायजों लोगोसे बेफोरबायदि देहा फाहामथाय जाय जायगाफोराबो जौगाबोबाय बा बिनि माने जिखिनि माने गियान बेफोर जौगाबोदों नङा होमबा नोंथां औ औ औ आरो लोगोसे जोंहा माने देहा फाहामसालियाव जि माने देहा फाहामगारि गिरिफोर थायो बेफोरनो माने मोनसे खामानि एबा मोनसे ओ गावखौ माने दिनथिनो हानाय मोनसे खाबु मोनो नङा होनबा नोंथां स माने बेखौ माने जोंहा रां खामायनो हानाय बुजिनो हानाय बा गावनि न'खरखौ सामलायनो हानाय जिखिनि जोंनो हेफाजाब नांगौ बेखौबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथाङा जों हादोराव माने जे खामानिनि गोनांथिखौबो सुफुंदों बे बेमार आजारजों लोगोसे बेमार आजारा बिनि मेन ओ जिखुनु माने गुबै जेनेबा बिनि जाहोन नङा होमबा बेमार आजार फाहामनाया बिनि नाथाय थेवब्लाबो माने बेफोर बिथिङावबो जोङो सानना नायोब्ला बेफोर गासै बिथिङावबो देहा फाहामथाय जायगाया माने जोंखौ जौगाहोदों नङा होमबा नोंथां औ दे नोंथांखौबो आं एसे बुंफुरना होबावनो थाखाय आङो आं खावलायनाय था
धन्यबाद बेबायदिनो नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बे सैथो बाथ्रा आरो मोजां बाथ्रा गोबां बेबायदि मोजां पइन्टस स होनायनि थाखैनो नोंथांखोबो हामबाय होनना बुंदों आङो बे समाव आरोबाव लोगोसे बेस देहा फाहामसालिनिनो बिसय बुंनो थाखाय आं लाबावबाय जे मोनसे गोग्गो आरो मोन से मोजां देहा फाहामसालि जानोब्ला दिनै मा मानि गोनां थि बिखां बायस सुंदयै बुंलांनो होनोसै मोनसे गोगो मोन से मोजां मोनसे एकदम प्रपार बेबादि मोजां फाय मोनसे देहा फाहामसालि जानो थाखायैब्ला सासे मोजां बेबायदि एम बि बि एस फरायनाय डक्टरफोर नांगौ जायो। आरो बेबायदियैनो बेबायदिनो जि ए जि एन एम बेबायदि नार्स फरायनायफोरखो नांगौ जायो आरो एन एम नार्स फोर नांगौ जायो आरो बेबायदियैनो बेबाय दि रेजिस्टार मेन्टेन खालामग्रा स्टाफफोर नांगौ जायो आरो बेबायदियैनो वार्ड बय नां गौ जायो। वाद गोल नांगौ जायो बेबायदिनो देहा फाहामसालियाव बेफोर गासैबो जुद दि थायो अब्ला बे मोनसे गोग्गो हस्पिटाल एबा देहा फाहामसालि जायो लोगोसे बेयाव गोबां बेबायदिनो ब्लाड टेस्ट खालामग्रा थैनि फरिखा खालामग्रा ओ फोरबो थायो बेबायदि मो जां मोजां गिदिर गिदिर देहा फाहामसालिफो राव आरो गोबां बेबायदिनो मो जांहै हस्पिटेलिटि माने मोजांहै जथन' नायनाय बेमारिखौ सोरबा आजारखौबो बिदि गोबां स्टाफ बेबायदि मावग्रा मानसि फोर नांगौ जायो बे गो हस्पिटालाव एबा देहा फाहामसालि मोनसे जानो थाखायब्ला आरो बेयाव गोबां बेबाय दिनो ओ बेबायदि आइसि इउ फोर नांगौ जायो। भेन-भेन्टिलेटर फोर बेबायदि नांगौ जायो बेबायदि गोबां आइटेम थानो गोनां जायो आरो जोंहा देहा फाहामसा लियाव जोंहा बि दिनो गोबां आयदायाव गोबां गोबां बिफागनि जोंहा थायो। जेरैहाय ओ अर्थ'पेदिक थागोन जोंहा बे मोनसे बि फाग जाहैबाय जोंहा थागोन बेदिनो कार्द किअ'लजि बिबायदि थागोन मोनसे बिफाग बेबायदिनो जोंहा गोबां बेबायदि निउ अ निउर'लजि बेबायदि थागोन जोंहा बायदि बाय दि रोखोमनि बिफाग नि जुदि थाजोबोब्ला गासै बिफागफोरा बेबायदि मोजां मोनसे गोग्गो बेबायदि देहा फाहामसालि जायो
औ
बायदिखो जुदि मोनजोबोब्ला बे मोनसे मोजां ओ फाहामसालि होननानै सिनायथि एबा गनायथि मोननाय जायो आरो दा जोङो दिनै मि मिथिबाय देहा फाहामसालिया मा बुस्थु जेराव मानसिया गावनि देहाखौ फाहामनो थाङो एब बा गे बेमार खो नायजानो थाङो बेनो जाबाय जोंहा मा देहा फाहामसालि होननानै बुंनाय जायो बेनो न' बे बेनो आरो मोनसे गिदिर न' एबा बिल दिंसखौबो गोनांथि जायो जेरावनोखि ओ पेसेन्ट फोरा बे बेमारि आजारफोरा थानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो बिसनाफोर थानो गोनां जायो हब हस्पिटालफोराव बेमारिफोरखौ फुथुनो थाखाय बेबायदि गोबां नांगौ जायो आरो जोङो अब्ला दायो मिथिबाय बे समाय जोङो देहा फाहामसालिया मा बुस्थु आरो मा खौ बुङो आरो बिनि ओ देहा फाहामसालि जानोबा मा मानि गोनां थि जायो जों बेफोरखौ सुंद'खै जों बुंफोरबाय खारन दायो बेसांखिनि समाव जोङो गासै सै बाथ्राखौ बुं बुंजोब नो हानाया बे सम्भबबो नंखाया बेनिखायनो नोंथांखौ आं जों बे टपिकनि सायाव रायलायनो थाखाय सम होनायनि थाख थाखाय नोंथांखौ जोबोर हामबाय होननानै बुंदों आरो जोङो बेबायदिनो उनावबो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय बे सम समाव नोंथाङा जेबो बुंलाबा आङो ए कलखौ बेसेयावनो दिनथ'नो होनना सान नोंथां ना मा होनो
औ आं एसे बुंस्लिमनोस सानदों नों थां जोबनायाव ओ बि देहा फाहामसा सालिनि बागै माने जोंहा बेफोरखौ जौगानो थाखाय जोंनो सरखारनिबो हेफाजाब नांगौ नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो माने जोंहा बेखौ ओ जेनेबा सरासनस्रायै जों सर खारनि हेफाजाबसो जों बेफोर खामानिखौ मावनो हायो नङा होमा नोंथाङा औ बेनो माने दिमोजो जों हा जोंनि सरखारा जोंनो बेफोरबायदि देहा फाहामथायफोरखौ बा फाहामसालिफोरखौ जों जौगानो थाखाय जोबोर माने गुबुन गुबुन माने ओ बाहायजाथाव ओ स्किमफोर बा ओ राहा लामा फोर जोंनो होयो जेरैबायदि जानो गैयै न'खरफोरखौ माने जेनेबा देहा फाहामसालियाव थांनायाव जेनेबा रां रुफा गैयै सुबुंफोरखौ जेनेबा ओरोज जेरै बायदि रां होआलासे माने फाहामथाय लानो सुबिदा होयो नङा होमा नोंथां औ औ बिदि बेफोरबायदिनो गोबां माने जायगाफोराव जेरावहाय माने ओ देहा फाहामसालि गैया बेफोर जा-जायगायाव माने देहा फाहामसालि बानायनानै होयो